हेल'
औ खोनादो ना नोंथां?
औ खोनादों।
अ अ।
गोजोन बेलासिनि गाहाम हाम खौ बावहरबाय नोंथांनिसिम।
अ अ अ।
औ।
नोंथांनिसिबो हमबा दा जों जोंनि फोर्बोनि बागै सावरायनसै नामा? हेल'
अ
औ औ होनोमबा जों दा बैसागु फोरगो फोर्बोनिबो बागै सावरायनसै ना मा नोंथाङा? हेल'
औ औ औ
अ होमबा माने ओ नोंथाङा एसे बुंफोरना होनोननो होनो हागोन नामा माने बैसागुनि जागायजेन्नायफोरखौ एसे गिबियावनो?
औ नोंथां आसामनि थागिबिफोरानो बे बैसागु फोर्बोखौ फालियो दा बर'फोराबो गोदो गोदायनिफायनो- फैसाब
औ।
बा
हेल' हेल'